औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानिसायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। आ सम दङ'ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ ओ थिग बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बे दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो आरो माबायदि ओ माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ।
गायनाय
ओ दाथ' ओ दाथ' दैज्लां बोथ थोर नालाय बेनिखायनो जोंना माइनि आबाद मावगासिनो आरो माने माइखौ ओ माइनि आबाद मावबाय थादों दा ओमफाय बे
औ औ।
आरो मैगं थाइगं बुङो बुङोब्ला थ' मैगं थाइगंया जोंनिया दा सोलिबाय थादो बेफोर ओ भिन्दि जेरै भिन्दि जिंखा लेस्रा आरो भात केरेला, तिथा केरेला बेफोरबायदि बायदिसिना ओ मैगं बेफोरबायदि माइ मैगं थाइगंखौ जों दाबायदि ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय जायो आरो ओ दा दाथ' आरो आबादानो दा दा सोलिगासिनो दं माइ बय माने दा ओ न'खर न'खर बयबो माइ गायदों ओमफाय बे माइ गायनो थाख औ खोनादोंना नोंथां? औ। जों दा माइ गायनो थाखायथ' जोंनो ओ गिबियावनो जों मा ओ गिबियावनो जो जों खोथिया फोनांगौ आरो। माइनि आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ गिबियावनो ओ खोथियाखौ फोना लानांगौ ओ खोथियाखौ फोनोब्लाथाय जोङो माइ नांगौ जायो बे माइनिफ्रायसो जोंनिया खोथिया जायो नालाय बेनिखायनो जोङो मा माइखौ ओ माइखौ जोङो ओ बस्थायाव सोनानै ओ बे हाखराव हाख हरनैयाव जोङो ओ ओम‌ सेबा हरनै। बिदि हरनै हरथामसो सोमना दोनना सोमना दोननो नांगौ आरो हाखराव दैयाव बे बस्त औ बेदि दो दोननानै जोङो बेखौ हरनै हरथामसोनि उनाव जों बेखौ बो खाङो बेखौ बोखांनानै जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो ओ दुब्लियाव ओ फो थाराव बे हालेवनाय हालेवनाय हालेवनाय जानांगोन आरो बे फोथाराव बे फोथारा हालेवनाय फोथाराव जोङो बेखौ ओ माइखौ जोङो लांनानै ओम फोनांगौ आरो। बिदि गामलाबा ओ खिरखाफोराव लानानै जोङो माइखौ लाना बे माइखौ लानानै जोङो ओ गा ओ आखायजों माने सारना होनांगौ आरो। बे दुब्लियाव ओ अब्लासो बियो माने रज'गोन नालाय बेनि थाखायनो ओ बे खोथिया आरो बे खोथियाखौ ओ बे खोथिया जानो थाखाय रज'नो थाखाय ओ जोंनो उम मास मोनसे नांगौ। जायो आरो मास मोनसेनि उनावसो जो ओ मास मोनसेनि उनावसो खोथिया जायो आरो जोंनिया। उम बेनि उनावसो जोङो बेनि उनावसो जोङो ओ बे खोथियाखौ फुनो हायो। फुनानै जोङो गायनो हायो आरो। आरो जोङो ओ ओ हा हालजों ओ ट्रेक्टरफोरजों माने हालवना लानांगौ आरो हाल बेखौ हालेवनानै ओम एकदम माने बिदि लाथो लाथो खालामनांगौ हाब्रुखौ बेफोरबायदि खालामब्लासो
औ नंगौ।
ओ बे मोजांयै गाय हायो आरो खोथियाखौ। बो माइखौ बेनि थाखायनो जों बिदि खालामनायसो खो उम माइ गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ फुनो गोनां जायो फुखांबासो जोङो बे बे दुब्लियाव गायनो हागोन आरो लांनानै गायनांगौ।
औ नं नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोनथिं ओ नोंथांमोनथिं बिदिनो मा मा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां फोरमायलाय।
औ औ। औ नोंथां ओ थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जा गामि एबा ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव बिदिनो मैगं थाइगं जानो थाखाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव जिं दिंखिया ओ जिंखा बिदिनो भिन्दि पटल बिदिनो लेस जा ए बिदिनि लाव बिदिनि आबाद मावनायखौ आं नुनो थाङो आरो। दैज्लां बोथोराव ओ थिग बेबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? बे दैज्लां बोथोरावथ' जोंनिया गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो माइ गायनाय थासारियानो जोंनिया सोलिबोदों गोदोनिफ्रायनो। ओ बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गामियाव बिदिनो माइखौ दैज्लां बोथोरावसो गायो नङा होमबा नोंथां? माननोना बिसिनियाव ओ दै दैज्लां बोथोराव दै जाया माने मेसें बोथोरावसो दै जायो ओ थिग बेबादिनो जोंनिथिंग मेसें बोथोर बोथोराव दै जाया दैज्लां बोथोराव जायो बेनिखायनो जोंनिया दैज्लां बोथोराव माइ गायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो ओ माइ गायनो थाखाय जोंथ' गिबियावनो ओ खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां औ बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइलि नांग्रोगोन जों बे माइलिखौ सिगांनि ओ माइ बोरायखौबो दोनो ओ मायलि हिसाबै आरो जोङो बिदिनो माइनि बिदान एबा मायलि ज हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबो आरो नोंथां जाय बिदि मनाफोराव बसथाफोराव ओ थिग बेबायदिनो बे मायलि खौ जोङो बिदिनो फाथोनि बस्थायाव जों सोनानै बेखौ जोङो दैमा ओ हाखर ए एबा दंग आव जोङो ओ सोमनानै दोनो आरो। थां हरसेबा हरनै ओ जेब्ला ओ बे सोमना बिनि नखानाय एबा सानै थानानै बे ओ जोङो फाथोनि अबस्थाखौ बोखांनानै जोङो बे मायखौ जोङो माया मोनसे ओ बसथा एबा आइजेंफोराव जोङो लखबनानै जों बिदिनो लामस्रिं ना दोननाय बायदि दोनो आरो नोंथां।
औ औ।
दोन्नानै जों बेयाव थालिर बिफांनि बिलाइखौ दाननानै लाबोनानै जों बेयाव खोबना दोनो आरो नोंथां। बिदिनो हरसे नङाबा हरनै खोबनानै दोनो थिग बेबायदिनो जि बेदिनखालि जों खोथिया होगोन बेदिनखालि जों बेखौ थालिरनि बिलाइखौ बोखारानाय नायब्ला जों नुनो मोनगोनदि बियो गोरलै गोरलै जोंनिया मान गाजा खिलि खांनाय नुयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बे गाजा खिलि खांनायखौनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोंङो गिबियावनो दुब्लि एबा फोथार जों मोजाङै फोमोनना लानांगोन नङा होमबा नोंथाङ? औ बे दुब्लि आरो फोथारखौ मोजाङै जेन'बा फोमोनना लानानै जोङो बेखौ खोथिया जोङो सास्रि सास्रि जोङो- फैयो एबा सारनानै फैयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों थ' गोदो गोदाय मोसौजोंसो बांसिन हेवोमोन हालेवोमोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो हालेवखांनानै जोङो बिदिनो साफ फायै जोङो हाखौ मोनहोननानै जोङो बिदिनो मै होखांनानैसो जोङो ह सारोमोन खोथियाखौ खिन्थु दा बिदि मोसौजों हालेवनाया बिदि नेमखान्थिफोरखौ आं नुनो मोनला मानोना दानिया ट्रेक्टरजोंसो हालेवो मानसिफोरा
औ औ
समखौनिबो आंखाल नालाय जों बिदिनो थाब जानायखौ लुगैयो आरो दानि सुबुंफोरा बेनिखायनो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवो आरो नोंथां। बिब्दिनो बे खोथिाया जौनि थाखाय जोंनिया बिदिनो दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसे लायो। बिब्दिनो जेब्ला खोथिया जोयवो अ जोवो अबब्लानिया जोङो दुब्लि एबा फोथाराव माइ गायनो थाखाय दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोनना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ
जेब्ला दुब्लि आरो फोथारखौ फोमोनना लायो अब्लानिया जोङो बेयाव जोङो बे दुब्लि आरो फोथाराव माइ गायैस सिगांनो जों हासार सारो आरो खायफायाथ' ओ बेयाव दुब्लि ओ माइ गायै सिगांनो दुब्लि एबा फोथाराव ओ हाग्रा थैनाय मुलिबो होखायो आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला माइ गायखाङो अबब्लानिया जेब्ला बेयाव जों आलिखौबो बोसोर बोसोर जों गोदान गोदानखे होयो मानोना बे दुब्लियाव दैया जमा जाना थाथों बिदि साननानै माइआ जिब मोननायनि थाखाय
औ
ज